औ नि बुंनाय रावखौ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
अब्ला नोंथांसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथां।
औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलाय नायखौ जासि हरग्रोबाय नोंथां।
औ अब्ला आं नोंथां निसिम कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों एसे से सावरायनो लुबैदों नोंथाङा आंनि एसे सम होनो हागोन ना?
औ औ नोंथां थारैनो सम होनो हागोन नोंथां।
औ अब्ला आङो सावरायनसै आं दैज्लां बोथोराव मावनाय माइ आबादनि बागै एसे सावरायदो आरो नोंथां।
औ औ सावरायनो हागोन नोंथां।
माइ आबादखौ जोङो बयबो मावखायो नोंथाङाबो मिथिगौ। मानो होनब्ला जोङो गामि ओनसोलावनो जों जोनोम जानानै बेयावनो देरबोनाय
औ।
मानो होनब्ला जोङो माइ आबादखौ जोङो मावनांगौ जायो मानो होनब्ला जोङो माइ आबाद नङाबानो थांना थानो हानाय नङा मानो होनबा बेखौ जोङो जोंनि जिउ राहायाव मोनसे बाहाय जानाय मोनसे आगजु एबा मुवा बियो नोंथां।
नंगौ नोंथां औ।
जानानै थांना थायो
औ औ।
बेखौ जोङो मोनफिननो थाखाय जोङो आबाद मावनाय जायो। जेराव जोङो जोंनो गिबियाव माइ खौ बानायनो थाखाय एबा माइ बिफां जाहोनो थाखाय जोंनि गिबियाव माइ दिहुननांगौ जायो नोंथां। औ बे माइज्लिखौ जाहोनो जों फार्स्ट गिबियाव हाथाय गला एबा न'आव दोनखानाय जोङो माइज्लि जेखौ जों बिधान होनो नोंथां औ बेखौ जोङो। फाथोनि थयला नङाब्ला। प्लास्टिकनि टयला बायदियाव जोङो सोनानै हा हाखर एबा फख्रियाव हाखर एबा दंग'आव जोङो सानथिसे नङाब्ला साननैनि थाखाय जोङो सोमना दोननाय जायो आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां
जो बेखौ फिन खेबसे बोखांबावनानै जोङो बोरि एबा गोरानाव जोङो खेवा लाबानो बिदिनो जोङो हरसे दोनबावनाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ नगौ।
बेनि उनाव जों बेखौ लाबोनानै माइ बाख्रिनि साखाथि नङाबा बेनि सिगङाव नङाब्ला न'नि खामसालि बायदियाव जोङो लखबनानै बेखौ जोङो फेनस्रा होननाय जायो आरो नोंथां
औ औ नंगौ।
जों बेखौ मोजाङै जाहाथे बेनि गाजाय एबा खिलिथों होननानै जोङो दै सारनानै बेनि सायाव मोजाङै थालिर बिलाइ नङाब्ला थास' बायदि जोङो खोबथेना होनाय जाया आरो नोंथां।
खिथुनिफ्राय
औ आरो बेनि उनाव जोङो बे माइजलिखौ जों फोनो थाखाय जोंनो गिबियाव हाब्रु नांगौ जायो नोंथां। औ बे हाब्रुखौ जोङो बानायनो थाखाय जों गिबियाव ट्रेक्टर एबा मोसौजों जों हालौवग्रोनानै लानाय जायो आरो ना नोंथां
नंगौ नोंथां व
बेनि उनाव जोङो हालेवखांनायनि उनाव जोङो बेखौ सानब्रैसोनि थाखाय दोनथ'नाय जायो मानो होनबा जोङो बे ह हायाव थानाय जाहाथे जिखिनि गांसो एबा हाग्रा बायदिखौ जोङो फेसेवनो थाखाय जोङो दोनथ'नाय जायो आरोो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ।
जोङो बेखौ फेसेखांनायनि उनाव जों बेयाव दै सोनानै। जोङो बेयाव हासार होनानै जों फिन खेबसेबाव आरो हालेवनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बेखौ हालेवखांनायनि उनाव जों बेखौ माइज्लिखौ एबा बे माइखौ जोङो फोनाय जायो।
औ औ।
आरो बे माइखौ जों गायनो थाखाय जोंनो गासै नैजिबा सानसो नांगौ नांगौ बे नैजिबा साननि उनाव जों बेखौ फुनाय जायो आरोो ना नोंथां
नंगौ नोंथांऔ
बेबायदिनो जों बेखौ फुना लानाय उनाव जोङो जे जायगायाव जि माइखौ गायगोन। बे जायगाखौबो थिग बेबायदिनो ट्रेक्टर एबा मोसौ जों हालेवना मोजाङै जोङो हाखौ हासार गोनां एबा स गोनां हाब्रु बानना लायो आरोो ना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां
जोङो बेखौ गायखांनायनि उनाव जोंनो जोंनि जि माइ बेखौ जोंङनो देरनो थाखाय मास मोनथाम एबा थाम माससो नांगौ जायो नोंथां थाम मास एबा ब्रै मास नांगौ जायो बे ब्रै मासनि उनाव जोङो माइखौ जोङो हानाय जायो हानाय उनाव जों बेखौ औ मोसौ नङाब्ला ट्रेक्टरजोंनो मारानानाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
अब्ला नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि आबाद मावनाय जायो नोंथाङाबा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ औ नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो माइ आबादखौ मावनाय जायो आरोना नोंथां। गिबि गिबियावनो जोङो जेब्लाना दैज्लां बोथोर सफैग्रोगोन अब्लाना जोङो बर' सुबुंफोरखौहाय गिबियावनो जोङो माइ आबाद मावनायखौ दैज्लां बोथोराव नुग्रोयो आरोना नोंथां ओ मानो होनना बुङो ब्ला जोङो जाहाथे बोसोराव मोनजानायनि थाखाय जोङो बा बेबायदि माइ आबादनि गेजेरजोंसो जोङो माइरं मोननो हायो नङा होम नोंथां बे माइरं खो मोनोब्लासो जोङो बोसोरसेहालागै जोङो माइ आबाद मावोब्ला ओ मोनजायो आरोना नोंथां बेनि थाखायनो जोङो माइ आबादखौ दैज्लां बोथोराव मावग्रोनायखौ जोङो गोबां बर' सुबुंफोरखौनो नुनो मोनो आरोना नोंथां। ओ नोंथांमोननि बायदिनो जोंनि हालामावबो बेबायदिनो गिबियावनो जोंनो माइज्लिनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां जायखौ जोङो बुङो जेरै बे जोलैखौ जोङो गिबियावनो बाजार बा गलाफोरनिफ्राय जोङो लायनांगोन बा जोङो नार्सारि फोरनिफ्राय बायनानै लायनानै जोङो न'आव लाबोनांगौमोन बा जोङो बोसोरसे सिगां ओ गायखांनानै दोननाय जेरै माइ बे माइनिफ्रायबो जोङो बेखौहाय बस्थायाव सोमना दोननांगोन आरोना नोंथां। ओ बेबायदिनो जोङो बे लाबोनाय माइज्लि खौहाय बस्था फाथोनि बस्था बा जोङो प्लाटिकनि बस्था बेयावहाय जोङो दै मा फख्रिफोरावहाय सोमनानै दोनग्रोनाय जायो आरोना नोंथां। गिबियावनो बेखौ जेब्ला जोङो ओ हरनै बा हरथामसो जायो अब्ला जोङो बे दैनिफ्राय बोखांनानै बेखौ दै सरगारनो थाखाय जोङो हायावल' हबना दोनो आरोना नों बेयाव हायावल' लखबना दोनोब्लासो जोंनिया गाजां ओंखा ओंखारगोन नङा होनबा नोंथां बेनि उनावहाय जों निया जेब्ला बेखौहाय जोङ दुब्लि फोथारावहाय हालवना मोनखानाय हायावहाय जोङो बेखौ फोना हैैनाय जायो आरोना नोंथां। गोदो गोदायथ' जोंनिया बेबायदिनो ट्रेक्टरफोर गैयामोन नालाय जोङो गोदो गोदाय मोसौजोंनो हाल एवनानै जोङो खोथियाखौ फोनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरोना नों नाथाय जोङो दा आथिखाल मुगायाव गोबाङानो ट्रेक्टरजोंसो हालेवनानै जोङो खोथियाफोरखौ फैयो आरोना नोंथां। दानिया जोङो खम समनि गेजेरावनो माइ आबादखौ मावनानै फोजोबनो हायो आरोना नोंथां। बेबायदिनोहाय जेब्ला जोङो खोथियाखौ बोखांगोन अब्ला जोङो बेबायदिनो माइ आबादखौ मावनो आखायाव लासै आरोना जेब्ला जोङो बे खोथियाया जौगोन अब्ला जोङो गिबियाव जेराव माइ मावगोन बेयावहाय जोङो ओ गिबि गिबियावनो बेनि आलिफोरखौहाय दाननांगोन। बेयाव आलिफोरखौ दानखांनानै जेब्ला बियो दै जागोन अब्ला जों जों बेयाव मोसौजों नङाबा जोङो ट्रेक्टरजों गिबियाव खननै हाल एवग्रोनानै लानाय जायो आरोना नोंथां। खननै हाल एवखांनायनि उनाव जेब्ला बेनिफ्राय हाब्रुआ दोलो दोलो जायो अब्लाना जोङो बेनिफ्राय आलि खोनो आखाइायाव लायो आरोना नोंथां।
औ
होखांनायनि उनावहाय आरो खेबसेबाव हालेबावनानैहाय जोंनिया माइ आबाद बा खोथियाखौ जोङो गायनायखौ जोङो नु नुनो मोनो आरोना नोंथां? बेबायदिनोहाय जोंनि दैयज जोंनिखि दैज्लां बोथोराव बेबायदि माइ आबाद खौ मावो आरोना नोंथां? नाथाय जोङो बेबायदिनो ओ माइ आबाद मावनायनि अनगायैबो ओ गोबां दैज्लां बोथोराव गोबां आ आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङ मेगं थाइगंनि आबाद मावनायखौनो होन जेरैहाय जोङो गिबियावनो लेस्रानि आबाद जायखौ जोङो बुङो स सबाय बिमा बेनिबो आबाद मावनाय जायो बा जोङो दैज्लांनि खुमब्रा दैज्लांनि जोगोनार बा जोङो दैज्लांनि फा पानिलाव दैज्लांनि बानलु जिंखा बहल हालदै बा जोङो दैज्लांनि थास' बेबायदि गोबां गोथां मैगं थाइगंखौ जोंनि बर' समाजावहाय मावो आरोना नोंथां। बेफोरखौ जोंनिया दानिया आथि खाल मुगायावहाय गोबाङानो रासायनारिक हासार बाहायनानै मावनायखौ जोङो नुनो मोनो। मानो होनोब्ला जोंना दानि मुगायावहाय बेबायदि रासायनारि हासार बा मुलिफोरखौ होबासो जोंनिया ओ मैगं बा फिथाइ सामथाइफोरा थायो आरोना नोंथां। मानो होनोब्ला जोङो बेफोरबायदि मुलिखौ होआब्ला बैफोराव जोंना माखासे गाज्रिओ ओ एम्फौ एनलाफोरा जानानैहाय बेफोरखौ गाज्रि खालामो आरोना नोंथां। बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फोर फोरमायना होनो हागोन नामा? नोंथां गोदो गोदायहाय ओ जोनोबा रासायनारिक हासार बाहाया ला लासिनो मैगं थाइगंआ माबोरैहाय जायो मोन दा आथिखाल मुगायावहाय जोंना गोबाङनो रासायनारि हासार बाहायबाय बेनि बागै नोंथाङा मा फोरमायनो हायो नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां आंनि बायदिब्ला गोदो गोदाय जोङो मोसौ बोरमानि खि जायखौ जोङो हाखर एबा मोनसे खरसे हा जावनानै जों बेयाव दोनथुमनो जायो नोंथां औ जायखौ जोङो मास मोननै एबा थाम दानालासे जोङो लाखिनानै बेखौ मोजाङै से फेसेव होनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ नों।
बे फेसेवनाय हाखौनो एबा जि मोसौ बोरमानि खि बेखौनो जोङो मैगङाव होनाय जायोमोन आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
खियानो जोंनि मेगंखौ गोदो गोदाय गोबां हा गोनां एबा मोजां बानायोमोन आरो नोंथां नाथाय आथिखालाव बे मोसौनि खि आरो बोरमा बायदि हासारखौ होबा जों आ मैगंफोरा बारा मोजां जानो नागिरला मानो होनबा जोंहा आथिखाल मुगायाव गोबां गोरों गोरों एबा गियानि गुन गोनां सुबुंफोर ओंखारबाय बिथांमोना गोबां भिटामिन एबा रासायनारि मुवा जेरै - सापर पटास बायदि गोबां आरो दोंबावो नोंथां भिटामिन
औ नंगौ नोंथां।
बाहायनानै जोंहा गोबां जायगाफोराबो गोबां सोलायनो मोनबाय मानो होनबा जोङो गोबां रासायनारि हासार बाहायनायनि जाउनाव जि हायाव थानाय जि हासार बाहायनो हानाय जि एम्फौ एनला बेफोरबो थैनो हमबाय नोंथां
नंगौ नोंथां औ।
जाउनाव जोंहा जि बानायनाय जि जुनारजों बानायजानाय जि हासार बिसोरो बारा खामानियाव होआ जालांनो हमदों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जोङो गोबां रासायनारि हासार बाहायबाय थानाय समावबो जोंना गोबां जायगायाव सेबां जेसेबांखि रायारि हासार बाहाया मानो बेयावबो जोंहा खायफा जायगायाव मोजां जाया बेनि जाउनाव खायफाया आरो गोबां गोख्रों एबा बोलो गोनांसिन रासायनारि मुलि एबा भिटामिन बायदि हासार बायसिनानै बे जायगानि थासारिखौ आरो गोबांसिन गोब्राब गाज्रि बानायदों जायनि जाउनाव गोदोनि बायदि नेम जेरै मोसौ बोरमानि खिजों बाहायनाय हासार बायदिया दानि आथिखाल मुगायाव बारा उदाय रोंलि या जानो
औ नों थां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय ओ जोंनि सावरायनायखौनो बे खिनियाव दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां नोंथांसिमबो गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनना आं जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
दे अब्ला गोजोन्थों नोंथां।